खोनादों
औ अब्ला नोंथाङा मा माबा मोनसेफोर खामानिफोर मावदों नामा नोंथां?
नोंथांथ आं नै ओरैनो दङ दंनायालाय जिरायनानै दं।
ओरैनो दङ अब्ला जों दसे सावरायनो हागोन नङा होनबा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला जोङो हमबा माने आङो बेखौनो सोंनो सानोदि नोंथांनाव माने जेनेबा ओ सिगां आरो नै दानि आथिखालनि सिगांनि ओ आरो दानि आथिखालनि आबहावाखौहाय माने नोंथांनि नोजोराव नोंथाङा माबायदि सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ माबायदियै जों आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो हायो? बेफोरनि फारसे एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ सिगांनि आरो दानि होननानै बुङोबाथ जोङो आथिखालाव माने ओ आबहावानि बेलायाव जोङो माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोङो
औ
उम गिबियावनो जों गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला जों गोदोआव गोदोआव माने गोबां गोजाङोमोन गोजां बोथोराव जोङो ओरैबायदि गोजाङोमोन जोङो माने थानो हायै जालायोमोन आरोना गोजांनानै ओमफ्राय जोङो बे उदां बोथोर बा मागो मागो समाव जोङो मा ओरैबायदि खुवा खुबना खोबनानै जोङो न'सेया न'सेनि न'खौ नुहुरलायै एबा जोङो लामायाव थाबायोब्ला सासेया एसे गोजानाव थांनानै एसे जानगाराव माने थांब्लानो जोङो नुहु नुलायै नुहुरलायै बेबायदि खुवा खोबनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय बेबायदि नुनो मोनोमोन नाथाय दायो जों मा जाखो बेफोरबायदि खुवा खुनायनि बा गोदोआव जेरैबायदि गोजाङोमोन बेबायदि गोजांनायखौनो जोङो मोननो थांला आथिखाल बोथोरावथ माने गोजाङानो आरोना जोंनो मान जों सिगाङाव जिबायदि गस्ला जि गिदिर गिदिरफोर जोङो जि जोम जा जोमनांगौ एबा गाननांगौ जायोमोन नाथाय जों आथिखालाव ओ जि जि गांसेजोंनो जोङो बा ब्लेंकेटफोर गांसेजोंनो जोङो थानो हायो आरो बेफोर सोलायनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों माने जोङो माखासे गारि मथर खौबो जोङो सुबुं फोरा माने बाहायनो हम हमनायनि जाहोनाव जादों आरो होननानै जों बुंनांगोन मानोना माखासे समाव बे गारि सालायनायनिफ्राय उखुन्दै गनानै बेनि उखुन्दैयानो आबहावाखौ गुबुंले खालामना खालामदों ओमफ्राय बेनि फ्राय बे गारिनिफ्राय माखासे गुदुं बार गयो बेफोरबो माने जोंनि आबहावाखौ गुदुं खालामदों आरोना गुदुं खालामनानै जों सोलायहोदों लोगोसे आरो जोङो सुबुंफोरा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्राङो गोबां दानस्रांबाय बा बैफोर हाजोफोराव थानाय बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो दानस्रांनानै सिलिंखार खालामलांबाय बेफोरनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि बोथोर सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों बेखौ रैखाथि होनो थां होनोब्ला जोङो बयबो खामानि मावनांगोन जेरै खामानि होनोब्ला जोङो माखासे जे लांदां जायगाफोराव बा बबेबा न'नि खना खनला ओरैनो थानाय जायगाफोर दङब्ला बा
औ
न' बिथानि सिमाफोराव जोङो बिफांफोरखौ सारै सारै गायनानै होयोब्ला जोङो बा गायनो लायोब्ला बयबो अब्लानिया जोङो बैबायदि आबहावा सोलायनायनिफ्राय बा जोङो बारहावाया गुदुं जानायनि फ्राय जोङो बारग'नो हागोन ओमफ्राय अखायाबो आथिखालाव जों अखानि हानायखौबो जोङो जोबोद खम नुयो जों गोदोआव जेरैबायदि अखा हायोमोन माने लोम दै लोमसावलायनाय लोमलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जे जों बबेबा बबेबा जायगायाव अखायानो जाया आबाद मावनो थाखायबो दैखौनो मोना
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बबेबा बबेबा खायसे खायसे जायगाफोरावल' जों ओरैबायदि हायो अखा ओमफ्राय लोम लोमसावनानै न' बां बायदिसिना सिलिंखार खालामलाङो। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफाय मोनसे स्कुलावनो आरो जों अखा हानायनि अखा हानायखौबो जों नुनो मोनो माबायदि? मोनसे ओनसोलावनो खाथि खाथियावनो माने दरसे खिनि जायगायाव' हानानै थांनानै बे खाथिनिबो बे दरसे गुबुन द दरसेयाव माने हायालासेनो बेबायदिनो अखाया गालाङो आरो थाङो। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों आगोलावथ' बेबायदि नुनो मोनामोन जुदि अखा हायोब्ला माने मोनसे गुवार एरियायाव गासैयावबो जों हाजोबनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। बेबायदिनो औ गोबां नांगौबायदि दैखौबो जोङो मोननो हायोमोन बा आबादफोरखौ मोजाङै मावनो हायोमोन। नाथाय दाथ' जोङो ओ अखानि सायाव बा जोङो मिथिंगाजों मिथिंगानिफ्राय मोननाय दै दैजों जोङो आबाद मावगोन जों बेखौ आसा खालामनो हाया। जोङो गावबा गाव आथिखालावथ' जों मेचिन बा सलार बायदिसिनानि मेसिन बाहायनानै हानिफ्राय दै दिखांना बा बरिंजों दै दिखांनानैसो आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनोसै बा बेफोरबायदि थायोब्लासो जोङो आबादखौ मावनो हायोसै आरो दानिया। जा बेफोर जानांगौ आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि माने बे हानि दैयाबो माने थाबनो रानो। जानांगौ आरोना जोङो मानोना सिंनि दैखौ जोङो बोखांबाय थादों। बेयाव सिं हा सिंनि दैया रानलांगासिनो ओमफ्राय जों बेबायदि जाहोननि थाखायनो बे अखा हायोब्लाबो अखा हादैनि दैया माने लगे लगेनो हाखांनायनि द दसे दसे थायोब्लानो बा सानसे थायोब्लानो बियो रानखांनानै गोराम जाजोबफिनो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांनि नोंथांनि नोजोराव बेफोरबायदियो बोथोर सोलायनायफोरखौ नोंथाङा माबायदि नुनो मोन्दों।
दा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो माने माखासे गोग्गो माने गोबां सोलायनाय दं आरो माने सिगांनि आबहावा आरो दानि आबहावा गोबां गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ
जिहेतु बेफोरो जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि गोरोन्थिनि बा सुबुं माहारिनियासो माने गावनो सोंनो सुबुं माहारियानो खालामनानै लानाय नङा होमबा?
नंगौ
माने नोजोराव नायनो थाङोब्ला आरो बा साननो थाङोब्ला जिहेथु जोंनि आबहावाया जोंनि आखायावसो नङा होमबा? सुबुं माहारिनि आखायावसो बा जोंनि सोलिनायनि सायावसो जिहेथु जोङो आबहावाखौ बा जों मिथिंगाखौ मोजाङै लाखियोबानो जोंनि आबहावायाबो मोजाङैनो थायो नङा होमबा?
नंगौ
ओ दा जोंनि जिहेथु सिगां जोंनि आबहावाया जेरै जे समाव अखा नांगौ बे समाव अखा हायोमोन जि समाव जोंना गोजां बोथोर सम फैनाय सम बेफोरबायदि समावहाय जोंना गोजां बोथोर समा समजों लोगोसे फैयोमोन। दा नै जोंना मेन माने मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय जोंना दा आबाद मावनो थाखाय दैया गोबां माने खहा जादों। बा माने गोबां माने अभाब जादों आरो जोंना दैया जिहेथु जोंना आबाद मावनाय समावहाय नांगौखिनि समाव जोंना आबाद मावनो थाखाय अखाया हायाखै बेफोरबायदि माने माखासे गोबां जेंना नुजानो मोनदों आरो आरो आबाद मावोब्लाबो जोंना अभार द्राइ गरम माने सान्दुं बा एफोरबायदि माखासे गोबां जेंनाखौ माने नुनो मोननाय जादों आरो
नंगौ
जिहेतु बेफोरखौ सानो जिहेथु दंफां लाइफां फोरखौ जोङो माने अभार बाराद्राय दानफालांनाय दानफायनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो दायो जिहेतु सिगांनि समाव जोंना गोबां माने बिफां लाइफांफोर सारि सारि थायोमोन नङा होमबा लामा लामा
नोंगौ
आथिखालावथ' लामाफोराव नों गोलाव गोलाव लामा अबबा अबबाथ' माने माखासे बिफां लाइफांफोरखौनो नुनो बा मोननो थाङा नङा होमबा आरो जोंना मा खासे नुनो मोनबावो जे माखासे हाजोफोर जिहेतु सिगांनि समाव गोदोनि समावहाय माने दंफां लाइ फांजों बुंफबनाय हाजोफोर दंमोन
औ
आरो गामि गामिबो गोबां माने गिदिर गिदिर दंफां-लाइफांफोर दङ'मोन दा माने बेफोर दंफां-लाइफांफोरखौ नुनायाव माने गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जिहेथु माने ओ बांसिनानो दानफायनायफोरखौ नुदों बा बाथाम हानायफोरखौ नुनो मोनदों
नोंगौ
सो दोङो गोदोनि समावथ' जोंना ओ मा होनो गेसफोर गैयामोन न'आव ओंखाम संनो थाखाय दा जोङो बिदिनो बारिफ्रावबो जोङो अबे ओ बारिफोराव जों गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ लाखिनानै दोननांगौ जायोमोन नङा होमबा जिहेथु बोसोरै बोसोर जों बेफोरनि दालायफोरखौनो दाननानैहाय जोङो ओ बन जानो बाहायनो थाखाय जोङो माने बारिफ्राव ओ फांनै बा फांथाम गिदर गिदिर दंफां लाइफांफोर जों दोननो दोननांगौ जायोमोन दा माने जोङो बेफोरनि सायाफ्राव जिरायनोबो मोजां मोनोमोन नङा होमबा आथिखालनि मानसिफ्राथ' आं नुनो नुनाय मथे माने बिदि मा होनो दंफां सायावफ्राव ज' जिरायनायफोराथ' खम जालांबाय नङा होमबा
औ
माने नुनोनो थांला आरो बिबादि गासिबो माने सबबो ओ समखौ माने बेफोरबायदि दंफां-लाइफां सिङाव जिरायनानै सम बारहोला आथिखालनि मानसिया आरो जिहेतु गुबुंले जानाय ओ आबहावा जोंनि बेफोर जाहैबाय जोंना आरो जों माखासे गोबां बिदिनो गारि मथर बाहायनाय जोंनि जिहेतु सिगांनि समाव जों साइकेलफोरजों हान्थियोमोन अबावबा थांनोब्लाबो आथिखालाव जोङो ससे थाङोब्लाबो ओ से किल'मिटार ओ बाजौ मिटार बेफोरबायदि थांनो थाखायबो जों गारि मटर बाहायो नङा होमबा जिहेथु इफोरनि ओ ओ गारि मथरनि साउन्ड आरो बार ओ उखुन्दै गनायफोरजोंनो जोंनि आबहावायाबो माखासे गाज्रि जालांनो हमदों आरो जों जाहैबाय माखासे जोङो माने गोबां ओ प्लास्टिकनि बुस्थु इउस खालामग्रा जालांदों बाहायो गोबां प्लास्टिकनि बुस्थु सिगांनि समाव जोङो बाजाराव थांनोब्लाबो जोंना प्लास्टिक लानानै थाङामोन नङा होमबा थामहिनबा जोंनि प्लास्टिकाव जों बुस्थुफोर लाबोआमोन बांसिनानो जोंना जाहैबाय जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो गावनो न'आवनो फाथोजों मा होनो फाथो दंफांफोरजों बानायनाय माने फाथोनि दुरुंजों बानायनाय मनाफोरसो लानाय नुयोमोन आरो सिगांनि समावहाय जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय माने बेफोर माने जिहेथु बेफोरो माने मिथिंगाखौ खहा खालामा नङा होमबा
नोंगौ
जिहेतु जोंनि हाफोरखौ गाज्रि खालामा हाफ्राव थायोब्लाबो जितु आं नुनो आंनि साननाय मथे माने बेफोरो जाहैबाय जोंना प्लास्टिकफोरखौ हायाव गारोब्ला जोंना हायाबो गाज्रि जायो नङा होमबा
औ
हा सिङाव हाबनानै थायोबा प्लास्टिकआ जोंनाथ' बोसोर बोसोरब्लाबो बे सेवाबो माने थाबाय थायो प्लास्टिकआ
नोंगौ
माने सेवग्रा बस्थु नङा इनि थाखाय माने बेफोर बुस्थुफोरखौ बाहायलांनाय आरो गारि मथर बाहायनाय माने इफोरबायदि आरो दंफां लाइफांफोर दानफायनाय इफोरबायदिजों माने जोंनि आबहावाखौ माने सोलायनायफोरखौ माने बांसिन नुलांनाय बायदि नुनो मोनदों आरो जिहेतु बेफोर दंफां लाइफंफ्रा खमायलांदों गारि मथर ओ बा माखासे गिदिर गिदिर खारखानाफोर बहायनाय नुदों माने बेफोरखौ सिगांनि समावथ' गैयामोन नङा होमबा दानि समाव जेसेबां मानि बेफोरो बांनो हमदों बेसेबांनो जोंनि आबहावाया माने गाज्रि बा जोंनि मिथिंगाखौ माने सोलायबोनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो
औ
अब्ला जोंना समावबो जाब नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जागोन दे नोंथां
जागोन बेयावनो दोनथनानै नामा
दे होमबा
औ औ